नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां मोजाङैनो खोनागासिनो दं नोंथां
अ अ होमबा दायो नोंथाङा मा खालामगासिनो
नै नोंथां एसे दंफां सेराव जिरायगासिनो दं एसे बारहावा लागासिनो नोंथां
अ अ अब्ला ओ आंबो बिदिनो औवासुं सायहायाव माने जिरायनानै नोंजों रायज्लायनो सावरायनो नागिरदों आरो ना
औ जागोन दे नोंथां सावरायनो हागोन आंबो फ्रियानो दं औ नंगौ नोंथां आं फ्रियैनो दंथ'यो दा दसे औ नंगौ
औ
रायलायनो हागोन नोंथां
औ औ अब्ला जोङो सावरायनोसै ओमफ्राय टपिकआ जाहैबाय जों अ जों जोंना टपिका जाहैबाय ना हमनायनि सायाव आरो ना
ना हमनायनि सायाव रायलायजायो नोंथां औ औ एसे बुंग्रोनो नोंथाङा
नोंथांनाव सोंसै आं माने नोंथांनाव सोंग्रोनोसै आरो ना बे नोंथांमोननि ओनसोलथिं ओमफ्राय फार्स्टावनो ना हमो ना हमा ओमफ्राय हमोबा मा मा रोखोमनि ना मोनो ओमफ्राय मा मा आगजु बाहायो बेखौ नोंथाङा बुंदो दे
औ जोंनिथिंबो गोबां नाखौ हमो नाथाय हमो हमोखौनो बुंगोन आङो मानो होनोमब्ला जोङो हमोमोन दायो दायो अबसे हमला अब्लाबो हमो नाखौ हमो जोङो ना हमनायाव जोङो गुबैयै जोङो सेथियावनो जाहैबाय जोङो खबाइ बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों सेथि आगजु आरो ना हमनायनि खबाइ नैथियाव जों नुनो मोनदों जेखाइ आरो थामथियाव जोंनो मोन्दों नुदों खादा आरो बेबायदिनो आरो मा होनगोन बेखौ आं एसे गुबुन नामफोरखौ एसे खमै मिथियो थेवब्लाबो आरो खिसुमान जोङो दाल जेखाइ औ औ आरो जाल सारनानैबो जोङो नाफोरखौ हमनायखौ नुनो मोनदों आरो जोङो नाखौ औ नोंथां जोङो एसे दानिया मानो ओ जोङो नाखौ एसे खम हमनायखौ जों मिथिं नुनो मोनदों जोंनि दैसा दंग' फोराव जोङो गोदोनि दिनावहाय गोबां बिदिनो जमा जमा हैै ना हमोमोन आरो
नाथाय जोङो दायो एसे खम जादों बेफोर ना हमनाया जोंहा नायासो खम जादोंना ना ना हमनायासो खम जादों बुजिदों मोनला नाखौ एसे मोननो थांलालै दाना नोंथां जोंनिथिंना नाखौ मि एसे मोननो थांला एसे खम खमसो मोनोसै नोंथां आरो बे दैफोराव तु जोङो गोदोआव हमोमोन माने ओ दुब्लिफोरावनो जोङो जेब्ला ट्रेक्टरफोर एवोमोनबा जेब्ला जोङो ट्रेक्टरै गोदोनियाव आंनि टाइमाव माने ट्रेक्टर फिसा फिसाखौ बांसिन एवयनाय नुदों आरो आङो दा ट्रेक्टर गोदोर फैबाय जेनेबा बै समाव माने हालेवनायखौ नुदों लोगोसे ओ फिसा फिसा ट्रेक्टरा ऐ पावार टेलार ट्रेक्टर बुङोना नोंथां बिदों एवनायखौ नुबोदों आरो नोंथां बेखौ एवबोला जोङो बा आंथ ट्रेक्टर गाबनाय खोनाबानो दुब्लियाव ओंखारलांखायोमोन आरो खबाइ लानानै गोबां ना हमबाय नोंथां बे बिदिनो गोबां मोनोमोन ना आरो नाखौ मा मा मोनो बुंसै आं ओ आङो मोनथिनाय नामफोरखौनो बुंसै नोंथां गिबियावनो दुब्लि दुब्लियाव हमबादै दुब्लियाव जों जेब्ला हमो अब्ला जोङो मोननो हायो ओ गिबियावनो नास्रै मोननो हायो जोङो नास्रै ना गोरि
आरो फिथिख्रि मोननो हायो आरो ना मावाबो नों मोनो नोंथां आरो एंख्रब मोनो आरो बै गांजेमा गांजेमाखौ खोनादोंना नोंथां गांजेमा मिथिदा नोंथाङा औ बे गांजेमाखौ मोनो आरो नोंथां गांजेमाबो मोनो आरो ना बोथिया ना बोथिया मिनथियो नोंथां ना बोथिया ना बोथियाखौ मिथियो नोंथाङा औ औ बिखौबो मोनो नोंथां आरो बेबायदिनो दु ब्लियाव हमोब्लाथ जोङो बेसेखिनि नाखौनो मोननो हायो आरो गुबुन ना आङो ब्लियाव हमोब्ला मालाबा मालाबा समाव मोनो गुबुन नाबो नाथाय एसे खम मोनो आरो बेसेङानो आरो बांसिनजों जेब्ला दुब्लियाव हमो आरो जेब्ला जोङो दंगफोर जेब्ला रानो ना मलाबा दंगफोर रानो नङा बेफोराव हमबाथ जोङो मलाबा ना बामि मोनो नङाबा बै बालियाव मा होनो ना बुन्दा ना मा होनो बेखौ मोनो आरो बिदिनो एसे ना गिदिर गिदिर मोननाय मोनो आरो जोङो आंना ना नामाखान ना बामि गोदोनि दिनाव गोबां हमबोबाय जोङो गोदो मानो होनब्ला बै फुलुं खाथि फुलुं सेर सेरफोराव फुलुंफोराव माने ओं बिदि खलंफोर थायोबा बेखिनियाव लावथि सोयै सोयै जोङो खन खनहै ओंखारहयोमोन आरो ना बामिफोरखौ बिदिनो हमबोनाय जों नुदों आरो नोंथां दुब्लियाव जोङो ओ जायगा जायगा जायगा लानानै जों खुसियाफोरबो मोननो हायो नोंथां खुसिया खुसियाबो मोननो हायो खुसियाबो जों हमबाय गोबां आरो बिदिनो दंगआव जोङो नास्रिफोरखौ मोनो ना फि थिख्रि मोनो आरो बिदिनो आं बुंबाय दा बेफोरबायदि ना मोनो आरो गुबुननि आं गोबां गुबुन नाफोरखौ मोनथिला आरो आरो जोङो नाखौ बेबायदि रो खोमैबो हमनाय नुदों जे जोङो जे सारनानै आरो फासिजाल फासि जालखौबो खोनखदों जखनो हांगौ नोंथाङा फासिजाल होनाय औ नोंथां बिदिनो सोरनाफोर थायोब्ला बेफोरबायदियाव थांनानै फासि जाल सारानायाव गोबां ना खावैफोर मोननाय खौबो जों नुनो मोनदों गोबां नास्रोयफोर नांनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां आरो बेदिनो जाल सारनानैथ जोङो दैसाफोराव हम हमनो हायो आरो फुख्रिफोरावबो जोङो ना फिसिनानै हमनायखौ जों नुनो मोनो आरो नों जों थां जोंनिथिं दानिथिं एसे एसे खम जाबाय नोंथां आरो नोंथां मोनथिलाय नाखौ मो दायो हमनाया माबायदि नोंथां आं हमनायफोरा माबायदि मा बाहायो नोंथांमोननिथिंलाय
अ नोंथां होमबा जोंनिथिंबो बिदि नाखौनो हमनाय जायो माने ना हमनाय आदबा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरनि ओ माने मोनसे आदब खायदा आरोना बेखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आजौ आजै आबौ आबै ओ बिमा बिफा गासैबो गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय मोनसे आदब खायदा
औ औ आं नोंथां मोनसे खोथा बुंबावगावदोसो आरो माने जोङो जिफोरखौ बाहायो ना हमनायाव जेखाइ खबाइ बेखौ जों गावनो गाव हेबनानै लानायखौ नुनो मोनोमोन आरो बर' हारिफोरखौ नंगौना नोंथां
औ औ नंगौ
औ नोंथां दे नोंथाङा बुंदो दे एसे
औ ओमफ्राय बेफोरो माने जोंनि ओनसोलावबो गोबां रोखोमनि नाखौ मोननाय जायो जेरै ना बामि खुसिया ओ नास्राय ना मागुर ना बोथिया फिथिख्रि ओमफ्राय बिदिनो आरो एम्फौफोर जेरै एंख्रब लान्जाय गोलाव गांजेमा खिन्थु गांजेमाया खमायबायदो नोंसोरनिथिंलाय
गांजेमाया जोंनिथिं मोनला आं गांजेमाखौ मा टाइमाव मोनोमोन मिथिगौना नोंथां आङो लास्ट टाइम आं जेब्ला दुब्लियाव ओंखारना आं ना हमनायखौ गारदोंना बे हमाव आङो बै माइ जेब्ला गायोना गोदान गोदानहै बै हमाव माने जेब्ला गरम जायो ओमफ्राय बेलासे सम दा बायदि समाव जेब्ला थाङो गरम जानानै एसे खमायोना गरमा बे खमाव आङो गोबां गांजेमा मोनोमोन आरो आं मोनथिया माबायदि मोनोमोन नाथाय बे हमाव मोनोमोन आरो दायो खमायबायलै नोंथां जोंनिथिंबो खमायबाय औ औ नोंथां उम
बेनिफ्राय जोंनियाव ओ बेफोरखौनो मोननाय जायो ओमफ्राय नानि अनगा एम्बुफोरखौबो जायो आरो ना जोंनिथिं दा बे फोरो बेलेग खोथा जाहैबाय
बेलेग खोथा इफोर नोंथां औ औ जोंनिथिंबो नोंथां औ
उम ओमफ्राय आगजुफोर बाहायनाया जेरै नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जोंनिथिंबो खादा खबाय जेखाइ खदाल फासिजाल ओमफ्राय जाल सारनाय बोरसि ओमफ्राय खखा ओमफ्राय सेन उम
औ
माने खखा आरो सेनखौ जोङो साहाबनो थाखाय दोननाय जायो जेराव जोङो ओ गोबां रोखोमनि नाखौ मोननाय जायो ओमफ्राय बे खादाफोरखौ आइजोफोरासो लायो आरोना हौवाफोरा गुरा माने गुरोबाबो खायसे खायसे गुरनो हागौ खिनथु
खायसे गुरा नोंथां औ औ गोबाङानो गुरा आरो नोंथां नोंथाङा मोनथियो खखाखौ बोरै बानायो नोंथाङा मोनथियो
उम उम माने जोंनिथिं खखाखौ ओरैबायदि बनायो आरोना माने बेखौ जोङो सानानै दायोथ दैलांखा दैलाङावथ सासिगोन ओमफ्राय सानायनि उनाव जोङो गोबां ना मोनो बाल्थिंजों बाल्थिं खबजों खबाइसे ओमफ्राय बेयाव जोङो बाजाराव फानना गोबां रोखोम माने फैसा मोनसै आरोना गोबां रां खावरि खामायनो हायो बाजाराव फानना जेरै ना बोथियानि दामा माने केजियावनो देरस फवायावनो देरस गाहाम दुइस गाहाम बिदि आरोना
दा आं आरो खोनादोंना नोंथां दायोथ आरो दा बेसेना गोबां बारायबाय जोंना आं दाखालि खोनादोंमोन गोबां दाम आरो बेसेना बहद बाराम दजौ बा ब्रैजौनि खाथि खाथि आरो केजियाव बेबायदिमोन ना बै ना गोदो नास्रैफोरा नोमोन आरो गोबां बारायदों आरो दायोथ नोंथां औ नोंथां दे बुं नोंथां औ
ओमफ्राय बेनि अनगा जाहा बिदिनो हाखर जाम्फै दैमा दैसा बायदिफोरावनो हमो आरोना नाखौ
औ नंगौ नोंथां
औ ओमफ्राय जोंनिया माबा मा होन गोन ओ जमा जमा जमा दानिया हमनाय नुनो मोनला आरो सिगाङाव जेरै टेक्टर टेक्टर बा नांगोलफोराव जमा जमा हौवा हिनजाव गथ' गथाय जमा जमा ना हमोमोन दानि जुगाव माने हमनाय नुनो मोनला आरो मानो होनबा ओंखारलानो मानसिफोरानो ओमफ्राय औ औ ओमफ्राय नायाबो गैला नायाबो खमायलांबाय दा बेफोरनि कारनफोराबो आं बुंनोसै माने बिनि कारना जाहैबाय ओ औ औ बे माइफोराव होनाय इउरिया हासारफोर रासायनारि मुलिफोर बेफोरबायदि ओमफ्राय पटास हासार बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदि केमिकेल बाहायनायनि थाखाय नाफोरनि जोलैया खमायदों ओमफ्राय बेनि अनगा औ बेनि अनगा जाहा मा होनगोन ओ कारेन्ट सट होनाय दैफोराव बेबो मोनसे मोनसे माने मोजां रिजोन आरोना ना खमायनायनि ओमफ्राय बेनि कारेन्ट सथ' होनायावथ' माने मा होननो मोनसे दंग'फोर बा बिलो फोराव होबा जोङो मथथे नानि जोलैयनो जोबस्रायो फिसा बिला गो ओ गोदोर फिसा गासैबो थैजोबस्रायो आरोना नङा होनबा
आं होफेराखै नोंथां नुबाय एसे नोंथांमोन नुनायालाय नुनायालाय नुदों आंबो औ नोंथां
जोंनिथिं होयोमोन आरो मालाबा मालाबा खिन्थु बिदि होनाया मोजां नङा आरोना माने खोनसेयावनो नाखौ औ माने फोजोबखानाया बिदिया मोजां नङा माने हमनोबा हमजायो गोदोर गोदोर नाखौ हमजागोन खिन्थु बिदि खेबसेयावनो फिसा बिला फोजोबनाया मोजां नङा आरो ओमफ्राय
थारैनो
ओमफ्राय आरो जोंनिया दानिया माने नाफोर हमनोबा बिलोफोर खौ बान्दोफोरखौ हमनोबा मेसिनसो बाहायो बे मेसिनावनो जोङो माने सियानि बायदि बे गोथौफोराव ना गुरा बोरसिसाला दडाइरेक्ट माने मेसिनजों होसिगोन माने डाइरेक्ट हमखासिगोन आरो ना जमा जमा ओमफ्राय
औ नंगौ नोंथां जोबदों औ मानो होनब्ला गो दोनियाव जोङो नाखो सारबाबो माने सारथाबजोबनो हायामोन ना जोंनि नाफोर दैफोरखौ नंगौ दानियाथ' खालि जास्रायो नोंथां औ नंगौ थारैनो नोंथां औ नंगौ नोंथां थारैनो बेबायदिनो
औ बेफोरखौ होबथानांगौ आरोना होमबासो जाहा नानि जोलैफोरा जाफिनगोन ओमफ्राय नाफोरखौ मोनफिनगोन जोङो नङाबा बिदि हमबाय थाबा बिदि खालामबाय थाबा माने मोनसे टाइमाव जोङो नाखौनो मोनस्रनाय नङा आरो
मोनथार नङा आरो औ औ औ नोंथां दानो जों बुंनो थाङोब्ला थ' मोनाखखौनो बुंनांगोन जोङो जों दुब्लि गंसे जुदि थाङोबा दायो ना मोन ना ना मासेखौ नुनो मोनला होनना बुंनांगोन आरो नोंथां आङो ओइ दुब्लिनि मब्लाबा थाङोब्ला आं आन्दास खालामो आरो दुब्लिफोर जियाव माइ गाय गोन बेयावथ' एखेबारे नुथारला आरो नोंथां थारैनो नुमारला नाखौ औ नोंथांमोनथिं नुयो नामा माब्लाबा नोंबो एसे थांनायनायदोंबा ना नुवाखै नोंथाङाबो
माने बिदि खम आरोना नुबायबाय बायबाबो बायसान्सआव बाङाय एसे एनै
नै साब साबै ना थिख्रि ना मा होनो बेखौ नुगोन आरो बेनि अनगाथ' बेलेग ना नुवाखै औ औ नोंथां औ
आरो गांजेमायाथ' जोबस्राबाय दां गैस्राला
फ्राबो नोंथां आरो जोंनि आइ आफाफोरा गोदो माने माइ गायनो थांबोला मा खालामोमोन माने माइ गायनायावनो नास्रोय